अ नोंथां खोनादों।
औ मा खालामना दं दा नोंथाङा?
औ आं ओरैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
आंबो ओरिनो दं र' जिरायना दा। आं नोंथांजों मोनसे रायलायनो होनना सावरायदोंमोन बिनिब्ला नोङो जागायग्रोदो नामा नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां अ टपिकआ मा नोंथां?
टपिकआ बिदिनो फिथाइ सामथाइनि बागैनो रायलायनोसै नामा?
अ रायलाय जागोन दे नोंथां।
उम।
ओ फिथाइ होमबा आं जागायग्रोनोसै नामा नोंथां?
अ दे जागायग्रोदो उम।
फिथाइ सामथाइथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां।
ओम।
फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगौ। ओम। जेनबा गोबां गोबां फिथाइयाव जेनबा आलदा आलदा भिटामिन मोननो हायो।
ह हो।
ओ बा जों थाइजौ बिदिनो ओ थाइजौ, आमलाइ बेफोराव जोङो ओ सि भिटामिनखौ मोननो हायो।
होम।
अ आरो अ आपेलफोर दं बेफोराव ए भिटामिनखौ मोनो।
उम उम।
उम आरो ओ माखासे फिथाइफोरखौ जेनेबा बांद्राय जाबाबो ओ देहानि थाखाय गाज्रि आरोना नोंथां।
ओ ओ।
ओ जेरैहाय ओ जोङो ओ आनारसखौ जाबाथाय जेनेबा उदै खालियाव जाबाथाय ओम जेनबा देहानि थाखाय गाज्रि आरो बियो। देहायाव गोहोम खोख्लैयो।
अ अ। ओरैनोथ' नोंथाङा मा होनदों नोंथां? मा होनदोमोन नोंथाङा?
अ मा होननो सानदोंमोन बाव बाव फिनबाय माने मा होननो सानदोंमोनबा नों दा बुंग्रोदो नोंथांनिखो गोसोआव फैफिनबा आं बुंफिनसिगोन।
नोंथाङा माने मा मा मा फिथाइ सामथाइखो ओरैनो बांसिन जायो जेनेबा?
ओ आंथ' ओरैनो अ गोलोम बोथोर जेनबा थाइजौखौ जायो बांसिन।
अ ह
आरो जेनबा गेजेर गेजेर ओमफ्राय आनारसखौ जायो।
उम। उम ओमफ्राय
थाङा ओरैनो बांसिन माखौ जायो जेनेबा मा फिथाइखौ बांसिन जाना मोजां
आंथ' ओरैनो दा सिजिनेल दानि जेनेबा दा जि जि सिजेनाव ओम फ्रुइटसफोर दङो माबा फिथाइ सामथाइ दङो जेनेबा
आ
थाइजौ दाथ' सिजोनाव थाइजौ ओमफ्राय आरो बिदिनो खान्थाल ओमफाय ओमदिनो आंगुर आपेलफोरथ' मोनखायो सिजेन नङाबाबो। बिबो दा आरो सिजोननि थाइजौ खान्थालफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आं जानानै। आरो गोखैफोरखोबो थाइजौखौ गोथाङैबाबो जानो मोजांथार मोनो आङो। गोमोनखौबा मोजां मोनो खान्थालखौबो बिदिनो गोमोन खौबाबो मोजां मोनो गोथांखौब्लाबो मोजां मोनो आरो बिनि ओमफाय आरो खान थालनिया आरो जाखांबाथाय आरो मोनसे बेगर थायोना सिङाव बे होनथाल बेगर खौबो आं जोबोर मोजां मोनो जानो ओंख्रि जानो नाफोरजों बिदिनो बे ओरैनो हांगुरफोरा आपेलफोरखौथ' जोबोर मोजां मोनो। रैमालिफोरखौबो ओमफ्राय आरो बिदिनो मा होनोमोन बिखौ उम बावलायलांबायसो आंला बिदिनो ओ फ्रुइदस उम गासिबो फिथाइ सामथाइखौनो माने मोजां मोनो जानानै आङो।
औ औ।
मोजां मोनफा मोजां मोनैयानो गैया दे गासिखौबो।
खायसे आरो जेनबायदि औ औ दालिमाबो मोजां।
औ औ। देहानि थाखाय अ देहानि थाखाय मोजां जानो नांगौ बिदिनो आरो देहाया गोग गोखा गोखै मानसिया जानो हानांगौ आरो सब गोखा गोखैनिबो सब भिटामिनबो मानसिनो देहायाव नांगौ जायो खायसे आरो जानो हाया दै सुं गोखा गोखैखौबो आं जानो हायो गोखै होनबा बिराद जानो हायो गोखाखौबो जानो हायो हानाया। मानो मोजां मोनो आं गोखै होनबा।
ओं।
औ आपेलखौबो बानायो जुइस आरो जेनबा
अ
आनारसफोरखौबो बानायो दालिमफोर बानायो।
उम।
आरो जानायजों लोगोसे जों आसारबो बानायनो हायो थाइजौ फिथाइखौ।
ओ।
थाइजौ थाइजौ खारजि आमलाइ बेफोरखौ औ जलफाय बेफोरखौ आसारबो बानाय जायो।
ओ ओ।
ओ नोंथाङा जेनोबा बिनि आसारफोर बानायोना बानाया?
ओं आंथ' आसार बानायो
उम।
थाइजौफोरनि सिजेनाव जि फिथाइ सामथायाइ फैयो बे सिजेननिनि थाख आसारफोर बानायो आरो जेनोबा।
औ ओ माबोरै जेनब्ला आसारफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ' बुंनो थाङोब्ला थाइजौ आसारखौ आंथ' उम बोसोर फ्रामबो बानायो जेनोबा उम बेखौथ' हानानै सुस्रानानै बिदिनो हानानै आङो हराव संख्रि इदि फोनानै खोबनानै जोङो बिदिनो माबायाव दाबोरफोराव बिदिनो खोमना दोननानै बायदि रस ओंखारजोबना थायो ना हरसे रोसिया?
बेखौ आङो फुङाव रोसिखौ बोखांनानै गारजोबनानै ओमफ्राय फुङाव सान्दुं दुंबाथाय सान्दुंआव आङो माबा हालदै फोननानै सान्दुंआव होना दोनो मोनसे मोनसे आराम फोराननानै। ओमफ्राय बेनिफ्राय है बे थाइजौआ एसे माबाया हालदै संख्रि लगायनाया मोजां राननानै फ्रोम जाबाथाय आङो बेखौ ओ थावखौ फुदुंनानै बिदिनो मस्ला मस्लिखौबो माने जिरा बानलु बिदिनो माबा होयो जिरा गलमरिस बानलु बिदि होनानै आङो बेखौ एवनानै माबा देना लायो। देना लानानै बिखौ माबा थाव गुदुं एसे दुंबुर दुंबुर थावआव थायजौ- खौ होबाय मस्ला-मस्लि बिदिनो जिरा देना लानायफोरखो होनानै आङो ल- गायजोबनानै गुसु जाबा ओमफ्राय बिदिनो ग्लासनि भयामाव कास- बयामाव सोना दोनो आरो आङो। ओमफ्राय बिदिनो माबा मालाबा माबा होबाबो होजायो खायसे ओ बुख्रा बेरैनि थाखाय भिनेगारबो होयो होबाबो खायसे होआबो। बिदिनो थावखौ एसे लोमनायसिम होयो आरो आङो बिदिनो होनानै ओमफ्राय सोनानै दोनो आरो आङो भेनिगार
औ
होयो मालाबा बोसोराव मालाबा बोसोराव होआ। बिदिनो ओमफ्राय सान्दुुंआव मालाबा मालाबा दिहुनना होयो। बिदिनो जायो ओमफ्राय साननैसो थानानै।
ओ ओ नोंथाङा जे बुदों जेनबा गोजां बोथो- राव मोननाय ओ मोननाय फिथाइफोरखौ आसार बानायो होनना बुङो जेनबा ओ मा मा फिथाइखौ बानायो नोंथां गोजां बोथोराव?
गोजां बोथोरावथ' बुंनो थाङोब्ला फिथाइया मा मा मोनोमोन थाय। थाय र' गोजां बोथोराव मोननायखौथ' आं बावबाय दा।
कारजि-
कारजिफोरबो मोनो जेनेबा बिदिनो बानलु फा बानलु फाग्लाफोरनिबो बानायो आं बानलु राजाफोरनि बिदिनो। बानलु राजाफोरनिखौबो बिदिनो बानायना दोनो आरो आङो। जि सिजोनाव जि फिथाइ-सामथाइ मोनो बिखौनो। जेरै थाइगिर मोनबाबो थाइगिर सिजोननिखौ थाइगिरखौबो बानायना दोनो आङो। बिदिनो जलपाइ गोजां बोथोराव। अ' जलपाय जायोमोन खोमा जलपाय बैग्रि बैग्रिखौबो
बाय
बैग्रिखौथ' बिदिनो गो फोरानना दोनो फोरानना दोननानै आङो ओमफाय गुरखौ फुदुंनानै गुरदो फोराननानै बेखौ गुरा माबाबाथाय फुदुंना गुरखो आवलि होनानै बैग्रिखौ गलायनानै बिदिनो दोनो आरो सोनानै बयामाव।
आ
नोंथाङा ओमफ्राय मा मा आसार जानानै मोजां मोनो? ओरैनो
आंथ' ओरैनो औ फिथाइ-साम- ओंखायनो आङो थाइजौनिल' जानानै मोनदो।
उम
ओमफ्राय बैग्रिनिखौबो जानानै मोनदों।
उम
बेयोथ' ओ गोदैसो जाहैबाय बैग्रियाबो गुरहोयो नालाय। गोखैखौ आरो जेनबा थाइजौनिखौ जाबाय।
अ अ।
बानायनायाथ' आं बिदि बानायफेराखै ओरैनो बोग्रि बोगग्रिनिखौ बानायदोंमोन
अ। ओरैनो नोंसा न'आव न'फोराव थाइजौफोरनि आसारखौ बानायगोन ना बानाया न'आव जेनेबा?
ओ न'आ थाइजौनिखौ बानायफेराखै। ओ बैग्रिनिल' बानायदोंमोन।
उम। बोग्रिनिखौबो बिदिनो गुरजों सोना दोनो आरो ना।
औ औ गुर होयो। औ। बिदिनो जानांगौ जेनेबा बोथोरनि फिथाइ बोथोरावनो जानांगौ।
ओं
औ दे होनबा नोंथां जोंनिया समा बिराद बाय उम, नोंथांजों फिथाइ सामथाइनि बागै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
अ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला। दे होमबब्ला दे लाखिलायनोसै दे।
आ दे नोंथां।